ओ खुलुमबाय लोगो।
ओ दा जेनेबा जोङो स्ट'रि टेलिङाव मोनफा मोनफा सल'बाथा खोनथालायनोसै।
जागोन जागोन।
ओ दा आं जागायलांनोसै नामा?
जागाय ग्रोदो दे।
अह। दा जेनेबा आंनि दिनैनि सल'आनो जाहैबाय सानै लोगो आरो मोनसे भार भालुनि भालुनि।
दे खोन्थादो।
अह। ओ जेनेबा मोनसे गोबां सम सिगाङाव माने मोनसे गामियाव सानै जोबोर मोजां लोगो दंमोन आरोना बिसोरो जो जोबोर जेनेबा एकदम लोगोथार आरोना सानै सेंग्रा। थ बिसोरो सानसे माने मोनसे जोबोर गुदु हाग्रा बारिनि सि गेजेरजों थांगासिनो दंमोन आरो। हाग्रा बारिया जेनबा जों बिफां लाइफां गोजौ गोजौ गिदिर गिदिर। बे आरो ओ फिसा जायराब लाइफांफोरबो जोबोर रोदजा आरोना बेजों बेजों मोनसे फिसा लामा दंमोन बे बेजोंनो बिसोर सानै लोगोआ माने थाबायलांगासिनोमोन आरो बेनिफ्राय बेनि अनगाबो माने बेवहाय जुनारफोरनिबो माने गिनांग गौ दंमोन आरो हाग्रा बारिआव थ' बेवहाय दंमोन सासे माने मोनसे माने गिदिर हालुबो दंमोन आरो । दा बिसोर सानैबो लोगोफोरा माने जों सानैबो लोगोफोर ज' थानायाव राव बो जोंखौ जेबो खालामनो हाया बिदि होनै होनै थांगासिनो आरो दा बेवहायनो माने हथाथनो ओ मासे माने भालुआ ओंखारना होबाय आरो बिसोरनियाव थ' बेवहायनो माने बिनि सासे लोगोआ माने जा बिफां गाखोनो हायोमोन बियो भालुखौ नुनाय लोगो लोगोनो गिनानै माने बिफां सायाव गाखोलांबाय आरो बेनिफ्राय सासे आरो रोङा बेयो बिफाङाव गाखोनो बिफाङाव गाखोनो रोङाबाथाय दा बियो गावखौ बासायनो थाखाय मा खालामगोन मा मागोन जानानै बियो हायाव उन्दुनानै थाबाय आरो बेनिफ्राय हां सां लानो गारबाय माने गावखौनो जेनेबा थै नाय बायदि बावजुरिना थाबाय आरो भालुगनि सिगाङाव जेनेबा बिफाङाव गाखोनायाथ' गावखौ बिफाङाव गाखोनानै बासायना लाबाय नाथाय गाहायाव थालांनाय लोगोआ बिदि खायदा खालामनानै माने गावखौ बासायबाय आरोना दा बेवहाय जेनेबा भालुकआ जेनेबा थैनाय बुस्थुफोरखौ जाया बिदि आरोना हारसिं थै लांनाय थ बियो माने मोनाम सुबाय एसे मोखांथिंजाय बिनिफ्राय हमना मोनबाय जे बियो माने थैबाय होननानै थ भालुका माने बेखौ जेबो खालामालासिनो ओरैनो थांफिनबाय आरोना त बेवहाय बेवहाय माने बिदिनो सानैबो बासायलांबाय आरो दा बेनि उनाव जेब्ला भालुगआ थांबाय होमबाना लोगोआ माने दंफां आव गाखोननाय लोगो दंफांनिफ्राय ओंखारबाय आरोना बियो बेयो ओमफ्राय दंफांनिफ्राय ओंखारना बुंबाय आरोना अ ओ आं नु लोगो आं नुदो नों नोंनि खोमाया माने भालुबा माने नोंनि खोमा खाथियाव माबा बुंदों होननानै थ' बेवहाय लोगोआ जेनेबा बुंबाय जेनेबा ओ औ भालुका बिदि बुंदों जे ओ जेनबा बिब बेबा दि लोगो-लोगोखो जेनेबा माब्लाबाबो फोथायनाङा होननानै जाय ओ जाय माने खैफोदनि समाव मालाबाबो ओ ओ रैखा खालामा बिदि बुंनानै बेखौ खोनासंनानै माने लोगोआ दंफाङाव गाखोनाय लोगोआ माने एसे लाजिनाय मोनबाय आरो ना दा बेनोमोन सल'आ दा बेनि बे सल'नि मरेला बेनो जेनेबा खैफोदनि लोगोआसो थार लोगो जायो आरो
उम नोंगौ लोगो खोनानानै मोजां मोनबाय आरो बेयो सल'निफ्राय आंबो बेखौनो बुजिदों गावनि खैफोद समनि लोगो दासो आरो नोंनि खैफोद समाव थाफाग्रा लोगोआसो थार लोगो
औ दा ओ नोंथाङा नोंथांनि सल'खौ खिन्थादो
आंनि सल'आ बेनो जागोन लोगो माने ओं सासे आबादारि आरो बिनि ओं हांसोनि बिसय
औ
सासे आबादारिहा मासे हांसो दंमोन आरो जायो सनानि दाउदै दैयोमोन ओमफाय बे आबादारिया बे हांसोनिफ्राय मोननाय बे सनानि दाउदैखौनो फानै फानैहाय बियो गावनि जिउखौ खुंबोगासिनोमोन आरो बिदिनो ओं एसे
धोनि हिसाबै माने गावखौनो थांनानै ला लाखिगासिनोमोन बियो ।
बिदिनो ओं हांसोआथ सानसेयावहाय दैसे गाहामलसो दैयो होमबा बियो गोबां समसिम माने बे हांसोआ सानसेयाव दैसे दैसे दैबाय था थायो नालाय सानफ्रामबो बेखौ बियो बे सनानि दाउदैखौ दैसे दैसे फाननानै बियो गावनि जिउखौ खुंबोगासिनोमोन आरो । ओमफाय बे उम जे आबादारिया सानसेखालि सानबाय आरो आंथ दायो दउदै दैसे दैसे फाननानैलसो आङो गावखौ खुंदों आंनि बियो होमबाबो आं गावनि थांनानै थानायखौ एसे गोब्राब मोनबावदों आंनो आरो बांसिन सनानि दावदै नांबावगौ बिदि सानसेखालि बे बिदि सानबाय माने आंथ' दायो दोसेजों आंनि गासैबो नांगौफोरखौ आं सुफुंजोबनो हायाखै होमबा आंनो दाउदैखौ बुरजा नांगौ दा बिदि समावनो माने बियो बेबायदि साननाय समावनो अब्ला बिनि गोसोआव मोनसे थाबनो मोनसे साननाय फैफिनबाय आरो हांसोआथ आंनो सानफ्रोमबो दैसे दैसे दावदै होगासिनो होमबाथ हांसोनि सिङावथ बेयाव गोबां दावदै थागोन होमबा आं हांसोखौनो बुथारनानै बिनिफ्राय बुरजा दावदैखौ आं खेबसेनो बरननानै आं खेबसेनो धोनि जानोसै
बिदि होननानै सानबाय बियो होमबा बिदि साननाय समावनो बियो अखानायैहाय बे हांसोखौ बुथारबाय माने हांसो खौ बुथारनानै बियो मा सानदोंमोन जे आङो ओम हांसोखौ बु बुथारबाथाय आङो बुरजा दाावदैखौ खेबसेनो मोननानै आं खेबसेनो धोनि जागोन होननानै बियो सानदोंमोन ना
नाथाय जेब्ला हांसोखौ बुथारो हांसोआथ' हांसोनि उदैयावथ' बहा दावदै मोनो बेबायदि ओमबा थाङै थुङैथ' हांसोआनो थैहैबाय दायो । होमबा हांसो थैबा आरोबाव बियो मा जाफिनखो हांसो थैनानैसो बियो गावखौहाय फस थायबाय आरोना जे आं मानो बांसिन बेबायदि लब जाफ्लांखो आं हांसोखौ बुथारैसेयाव आङो जा एसे एनै बे हांसोनि सनानि दावदैखौ फाननानै आं जा एसे एनै खामायदोंमोन दा आङो गैला हांसो थैनाय लोगो लोगो बे आरो गोरिब जाफिनबाय बियो होमबा बिनिफ्राय जों सोलोंनाया बे बेनो जे जोङो बांद्राय लुबै योबाथाय जोङो। बांसिन खहासो जायो बिनिखायनो जा गावनाव दङ बेखौनो इसोरा जोंनो हरबाय। जा गावनाव दङ जों बेजोंनो जोङो मोजाङै जोङो खुसियै थानांगौ आरो जोङो माबा मोनसे जों गिदिर जोङो मोननोबा जोङो सम नांगौ आरो जों खस्थ' खालामनांगौ लोगोआबो बे बेखौनो बुजिदों दा बेयाव
उम दहायहाय ओं लोगोनि स्ट'रिखौ बे
ओ मा होनो मुफुर आरो बे सानै लोगोनियाव जोङो दा जोंनि दा जोंनि प्रेजेन्ट समावबो जों बेखौनो जों गोबां जोंनि ओं बे जोंनि जिउ सोलिनायाव जोङो मोनबोगासिनो जे गावनि
गावनि थार लोगोआ नोंखौ मालाबाबो खैफोद समाव गारनानै थांखाया जों बेखौ ओं दहाय लोगोनि स्ट'रियाव जों खोनाबाय आरो आंनियावबो बेनो माने जे जोङो बांद्राय लुबैबाथाय जोंहा खहासो बांसिन जायो। बिनिखायनो
जा दं जोङो बेजोंनो मोजाङै सलिनानै जोङो माबा मोनसे मो जां जुदि खालामनोबा जोङो सम लानानै जोङो खस्थ' गावनि नांगौखिनि खस्थ'खौ खालामबासो जोङो‌। मोनसे थांखिसिम मोनहैनो हागोन आं बेखौहाय आंनि दहायनि बे जे सल'बाथा आं बिनि आं बिनिफ्राय बेखौ बुजिनायखौ आं मोन दों आरो लोगो।
औ नंगौ।
ओमबा बे इसट'रि थेलिंखौ बेयाव दायो बेयावनो दोनथ'नोसै नामा लोगो?
औ दे दोनथनिसै